औ नोंथां ओ आं नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोना बेनो नोंथां आं नों थांजों दिनै बेरायनाय बे आयदानि सायाव बा बिनि सोमोन्दै फंनैसो नोंथांजों सावरायलायनो होननानै कल खालामनाय जादों नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ जायो नोंथां जायो
औ नोंथां दा बिदिब्ला नोंथां बेरायनायनि सोमोन्दै आंनो जागायनोसै नङा होमबा नोंथां?
औ औ जायो नोंथां जायो
दा बेरायनायाथ‌ गोबां किसिमनि थायो नंङा होनबा नोंथां? गोबां जातनि थायो बेरायनायाबो जेरै गोजानाव दावबायनाय खाथियाव दावबायनाय जेरै जोङो उरां जाहाजजों दावबायनाय आरो गारि मथरजों दावबायनाय ट्रेनजों दावबायनाय आरो दैजों दावबायनाय नङा होनबा गोबां दङ दा आं बेफोरखौ बुंला आं ओरैबायदियाव सावरायसै नोंथां जोङो जे बेरायनायनि नङा होमबा नोंथां जेरै आङो गोबां जायगायाव बा दाब दाब जायगायाव आं बेरायबाय नोंथां जेरै अरुनाचल प्रदेश क्किम मेघालया हिमाचल प्रदेश बेफोर मानालिफोराव आं गोबां बेफोरबायदि जायगायाव बेरायबाय आरो नोंथां
आतसा आतसा
बेरायनानै ओरैबाय दि एक्सपिरियेनस बा गोसोफोरखौ गोजोन्नाय मोनदों आं नोंथांनो बेखौ एसे खिन्थानो होननानै आं सानदों आरो नोंथां
औ दे खोन्थादो नोंथां
औ नोंथां जेरै आङो आं जेराव आं गोबांसिन गोजोनबोदों थांनानै बे जायगायानो जाहैबाय अरुणाचल प्रदेश नोंथां ओ अरुणाचल प्रदेशआव थांनानै आं ओरैबायदि गोजोन्नाय मोनदों आरो ओरैबायदि माखासे गियानफोर मोनबोदों माने आं मोनथिनो मोनबोदों मोनथिनो मोनै खोथाफोरखौ नोंथां जेरै जों अरुणाचल थाङोबा अरुणाचलाव जों दावबायनो थाङोबा नोंथां ए लामायाव जोङो गोबां गा माबानि जातनि जे बिफां लाइफांखौ जोंनि जायगायाव नुनो मोना जों जोंनि ओनसोलफोराव बेफोरखौ जोङो नुलाङो गोजौ गोजौ गिदिर गिदिर फिसा फिसा गोदान गोदान आरो लामाफोराव जोङो जिब जुनारफोर नोलाङो माखासे जोंनि नुफेरै जेनाखि जिबुनारखौ आरो जों थांनानै माने हाजोआ‌ गोजौनिफ्राय गोजौसिन जालांबाय थागोन आरो नोंथां आरो जों थाङै थाङै थांनानै जेनेबा आ बयाव थांनानै जोङो जेनाखि बिनि थागिबि सुबुंफोर
औ औ औ
बिथांमोननि गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय बिथांमोननि आ मोसानाय जेनाखि हारिमु बिथांमोननि बेफोरखौ जोङो जोबोद जोबोद मोजां मोनगोन आरो नोंथाङा थाङोबा माने बेफोरखौ नुहैनानै आं जोबोद गोजोन्नाय मोन्दों आरो गोबां सोलोोनो मोनबोदों जोंथ' बेयाव जुदि दावबायहैया होमब्ला जों बिसोरनि सोमोन्दै मिथियामोन नङा होमा नोंथां
औ नंगौ नंगौ
दा बिदिखौ आं गोबां मोजां मोनबोदों आरो मोनथिनाय मोनबोदों आरो नोंथां बिसनि हारिमुनि बागै गै बिसोर मा जायो मा गानो बेफोरबायदिखौ आरो जेरै अ जेरै अरुनाचल हा माबानि आ प्रदेशनि जेनाखि मिथिंगायारि महर बा नुथाय बेयो जोबोद समायना आरो नोंथां अ बेयाव गोबां औ नोंथां बरफ बा बरफबो नुयो जोङो बरफबो नुनो मोनो स्न'फल जानाय माने बरपफोर गोलैनाय बेफोरखौ जोङो लोगो मोनहैगोन नुहैगोन जेराव जुदि जोङो गोजां बोथोर बा नैबे जों एप्रिलसिमनि समाव थाङोबा जोङो माबाफोरखौ नुयो नोंथां बेयाव स्न'फल जानायफोर बरपफोर जेराव हाजोखौ जोङो बिफां लाइफां नुवालासे बेयाव गासैखौबो जोङो माबासो नुजोबगोन आरो ए गुफुर नुजोबगोन आरो नोंथां मोदानलायनाय सान ओंखारनायजों
आतसा आतसा
बेयावहाय जोङो गाहायाव जोङो बिफां लाइफांफोरखौ नुलाङो नोंथां ओरै खाजो माबानायावहाय आरो जेब्ला जोङो टपाव थांगोन माने सबसे गोजौसिनाव बेयाव जोङो फिफां लाइफां फांसेबो सेबो नुहैया नोंथां लांदांजोबसो खालि बे अन्थाइ बा बरफ बेफोरखौल' जों नुहैगोन आरो नोंथां आरो बेयाव गोबां जोङो थागिबि जेनाखि सुबुंफोर बै माबानि अरुणाचल प्रदेश शनि थागिबि हारिफोरजों बिसोरजों लोगो मोनलायो गोदान गोदान गोबां दं बिथांमोना जायखौ जों नुबोयो थिग बिदिनो जोंनि जेनाखि अ बेखौथ' बुंबाय आं गुबुन बाहेरानि राय्लायबाय आङो दा जोंनि आसाम हादरनि सिङावनो जेनाखि आ बेरायग्रा जायगाफोर दङ आं बिनिनो मोनसे नाम लाना बुंनोसै नोंथां जेरै जोङो सरलपाराखौ होनना मिथियो नोंथाङाव मिथियो नङा होनोमबा
मिथियो नोंथां मिथियो
जेराव जोङो सरलपारायाव थाङोबा बेनि सिगां जोङो बेखौ सावरायग्रोनांगोन जे सरलपारायाव आबाव दं सरलपाराया जोंनि भारत हादर दर आरो भुटान हादर बे मोननै मोननैनि गेजेरनि सिमनियाव दङ नङा होनोमबा नोंथां
औ औ औ
औ बेयाव जोंङो सोरगिदिं जेरैबो हाजो हाला बिफां लाइफां नुनो मोनो लोगोसे जोंङो दै बोहैनाय नुनो मोनो गेजेरजोंनो जे दै बेयाव जोंनि जेनाखि सुबुंफोरा गाव गावनि न'खरनि सुबुंफोरजों आरो गाव गावनि लोगोफोरजों बेयाव थांनानै दु गैहैयो एबा लावखार ओंखाम जाहैयो बेखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां आरो जेनाखि जों बे सरलपारा बेयाव जोंङो सहैनो थाखाय जोंङो मोनसे हाग्रामाजों जों हाबलांनांगौ जाना फैयो जेरै बेखौ होनना बुङो ओ सिखना जो होलाव फार्क नेसनेल फार्क होनो जायखौ जोंङो बेयो बे गेजे लामों जोंङो हाबलांनानै जेनाखि नु नुलाङो नुथायफोर जेरै दाउसिन दाउ ला सिखिरि आरो गोबां जिब जुनारफोर जेरै जोंङो बेयाव नोंथाङा मालाबाफोर दावबायफैयोबा नुलांगोन लामा दथाफोराव लामाफोराव ज' ज' बानानै सिखिरिया गोबां जातनि गोमो गोथां गोजा गुफुर गोसोम जोंङो गोबां गाबनि जद जाद सिखिरिफोर नुयो आरो नोंथां लोगोसे मैदेर मै जाहामालाय नेवलाय आरो गोबां बेफोरबायदिनो जिब जुनारफोरखौ जों बेयाव नुनो मोनो आरो नोंथां दा बेयो मोनसे जोबोद समायना जोंङो सरलपारायाव थांनायाव जों बे सिखोना जाहार जेनाखि हाग्रा बे गेजेरजों हाबनायाव जों - बेफोरखौ नुनो मोनलाङो नोंथां दा आं नोंथांखौ आ बेखौनो सोंनो सानो नोंथाङा ओ माव माव बेरायफेरखो बबे बबे जायगाफोराव आरो बेरायनानै माबायदि एक्स एक्सपिरियेन्स मोनदों बा माबायदि सोलोंनो मोनदों बा मा माबायदि गोदान नुदों बेफोरखौ एसे फोरमायना हो नामा नोंथां आंनि सिङाव
औ औ जागोन नोंथां जागोन आंथ' बेफोरबायाददि बारा दावबायनाय जायाखै नोंथां आं मोनसे जायगायाव थांदों जेरै जोंनिया वेस्ट वेस्ट कार्बिआंलं होनो जोंनिया इस्ट कार्बिआंलं माने वेस्ट कार्बिआंलंआव आं खनसे थांदों आरो
औ नोंथां
माने वे वेस्ट कार्बिआंलं होनोबा माने जोंना ओरै दब'खानिफ्राय ओरैजाय थांनानैहाय
औ नोंथां
माने गोजानानो जायो एसे अब्लाबो जायगाया मोजां आरो माने वेष्ट खार्बिआंलं थाङोबा लामाया जोंनिया माने बिदि ओरैनोथ' फर लाइन नङा थु लाइन आरो लामाया फिसा खिन्थु माने सिगांहायथ' लामाया गाज्रिमोन दाथ' लामाया बिराद मोजां बानायजोबबाय फुरा माने जायगासिम माने फुरा फाक्का एकदम सिल सिल फाखक्का जालांबाय आरो थांनायनिफ्राय नुलां मोनो माखासे खुसेर बागानफोर नुलाङो लामायाव बिराद गिदिर गिदिर खुसेर बागान मोनलाङो आरो दंफां लाइफां सारि सारि माखासे बुहुत माने मोख्रोन बहुद किसिम माने जातनि मोख्रा,
औ औ जेरैे गेलेदों गल्डेन लेंगुर बेफोरबायदि नङा होमबा नोंथां
खौथ' माने गलडेन लेंगुराथ' माने बेजाय मोननो थाङा।
औ नोंथां
साइदवहाय माने नुनो थाङा माने बेलेग ओरैनो जोंनियाव साधारन नुला बायो मोख्रा
औ नों औ नोंथां औ।
बुहुत थायो आरो माने लामा लामा खुसेर बाागान। नुलांगोन माने माखासे बिदिनो गिदिर गिदिर बागान आरो। जोंनि जिहेथु फेमास मोनसे माने सिमेन्ट। जेरै दालमिया सिमेन्ट जों दालमिया सिमेन्टनि फेक्ट'रिखौ जों नुलाङो लामायाव।
औ नोंथां।
ओ दालमिया सिमेन्टनि फेक्ट'रि बारलांनानै जोंना नुलांबाय जोंना ओरै खखा होननाय मोनसे। दै दंना नोंथाङा खोनाबाय खोमा। औ खखा होननाय दैखौबो जों औ औ। खखा होननाय दै मोनसे दै दं आरो बेवहाय माने दैया। बिराद मोजां माने ओजायनिया जोंनि जेरै ओरजायहाय। दैफ्रा एसे गोसोम गोसोम नङा होनबा नोंथां?
औ नोंथां औव।
बारा। साबजाया बारा साफा नङाजायनिया माने गोथां नुहुरो आरो दैया माने एसे बेलेग कालारा।
औ नोंथां औ।
बेलेग माने गोथां स्टाइलनि एसे माने बुहुत दावबायारिबो थाङो बेवहाय बहुद दावबायारिबो। फैयो माने दुगैयो। सोरबा सोरबा जेरै नोंथाङा दहाय होनदों माने लावखार ओंखाम जाहैयो माने बुहुद। माने बेफोरबायदि थाङो आरो बेफोरबायदि थाङो बेयावहाय माने नावबो दङ। माने नावा गिदिर दङ फिसा दङ बबाव गाखोयो माने दैयाव गिदिंनानै फैनो हायो आरो माने बेयाव दै बाज्रुम। दङ फिसा बारा गिदिरथ' नङा माने अब्लाबो नायनो समायना।
औ नोंथांनाव।
बेखौ बारलांनानै जोंना थाङै थाङै थाङै थाङै मोनहैयो बिदायनो जेरै वेस्ट जेखुनु वेस्ट कार्बि आंलं बे गल्फिल्ड होननाय मोनसे जायगा दङ। माने बलफिल ओरै। बायदि गुवार जायगा माने ओरैबायादि माने दंफां लाइफां गैया। एकदमबारे गुवार। से दंफां दङ अबा दंफांं दं अबा दंफां गैया बांसिनानो माने दं। दंफां गैया थारमाने हाजो बायदि आरो एसेबां गोजौबो नङा। एसे प्लेनानो माने हाजो बायदि बेयावहाय जायगाया साफा। ओरैबाददि नेचार माने मोजां नाङो आरो बेयावहाय जेरै। क्लिं फ्लां गारि घरानि बारा दावराव गैया जायगाया सिरि। निजोम दाउफोर गाबनायफोरखौ मोजां खोनायो बेवहाय माने। दैया माने बोहैनाय दै नङा। माने जेथु मा होनो बोहैनाय दै नङैथखौ माहोनगोन नोंथां? माने मोनसेयावनो थानायसै औ औ बिलोफोर। बिलोफोर बायदि आरो माने ओरैबायदि मोजां माने गुवार गुवार बिलो दं माने बेवहाय
औ नोंथां औ।
बिल दंओ जेरै जोंना मान बेफोराव नावफोर दङ माखासे माने अमुद गोजान गोजाननि जारनि बानायफैयो बेयावनो सिटे माने बेयावनो हर थाहैयो सोरबाया। सेकन् लानानैहाय बिदिनो सोरबा बा माने बिदि लावखार ओंखाम जागोन सोरबाया गेलेगोन सोरबाया दुगैगोन बेयावहाय माखासे दखानफोरबो दङ सोरबाया बेरायगोन सोरबाया थाबायगोन। सोरबाया फेमिलि लानानै थाङो, सोरबाया लोगोफोरजों ज' ज' बेरायहोयो माने बुहुत किसिमनि बेयावहाय माने दावबायारिफोर लोगो मोननो थाङो आरो जोंबो थांनानै बिराद मोजां मोनबोदों गोजोनबोदों। जायगाखौ माने बार गुसु गुसु नाङो। माने जिहेतु दै थानाय जायगायाव बारा माने गुसु जायोना।
औ नोंथां नंगौ बिदिब्ला नोंथां जोंहाथ' बो जाबाय।
औ नोंथां औ।
दिनै बेरायनायनि सोमोन्दै नोंथांनिफ्राय गोबां खोथा मिथिनो मोनबाय नोंथांमोननि ओनसोलनि। थ' आं बेनिखायनो नोंथांखौ साबायखर होबाय गोजोननाय जासिबाय।
औ नोंथांसिमबो गोजोबाय माने जोबोद जोबोद साबायखर माने बिथाङाबो आं मिथिफेरि माखासे मां बस्थु खोन्थाहर।
औ औ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां ना औ दे गोजोन्थों दे नोंथां